हे
हेलौ।
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादो नोंथां।
औ नोंथाङा दा जेबो मावथ'वाखैना नोंथां?
आङो मावथ'आखै मावनायालाय ओरैनो ओ
औ। दायो बिदिब्ला आं नोंथांजों सावरायनो थाखाय मोनसे टपिकसो लानानै फैदोंमोन। टपिकआनो जाहैबाय
औ।
पिकानो जाहैबाय फालांगि खालामनाय। दा ओरैनो औ सिमपोलै फालांगि होननानै बुङोब्ला मा बुजियो नोंथाङा ओरैनो सरासनस्रायै गुसुङै फोरमायनो हागोन।
उम फालांगि मानेथ' बिदिनो ओ बिजनेस बा रोखोम रोखोमनि आबाद मावनानै मा बिदिनो मैगं थाइगं गायनानै फिथाइ सामथाइ गायनानै जोङो बेखौ उम टाउन सहरफोराव फानहैनानै उम फैसा खामायनो हानाय बायदि आरो। फाननानै बेखौनो जोङो फालांगि होनो आंनिबा।
नंगौ नोंथां नंगौ ओ मानसिनि गोनांथिया गुबुन गुबुन जानायजों लोगोसे जोङो बैफोर मुवा बेसादखौ नायनानै जोङो ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि फालांगि मावनायखौ नुनो मोनो सुबुंफोरखौ जे रै बुंनो थाङोब्ला ओ बायदि रोखोम जाग्रा आदारनि फालांगि, आ माखासे खनियारि बेसादफोरनि फालांगि, आरो बेबायदिनो फिसा फिसौ ओ माइ आबाद बिदिनो सा बेखौ दा ओ माइ आबादनि जि माइ फसलनि फालांगि ओ बेयो जोंनि ओनसोलाव माबोरै बा नोंथांनि ओनसोलाव माबोरै ओ सोलिनानै दङ बेखौनो जों एसे फोरमायलायनोसै नामा बिदिब्ला?
ओ फोरमायजागोन नोंथां औ।
औ दा जाहा जिहेथु जोंनि आसामाव गोबां बिबांनि माइ आबाद मावनाय जायो। जायो बाजि जौखोन्दोखि बांसिन बांसिन सुबुंफोरानो आबाद माइ आबादजों नांथाबनानै दं आरो दा बेवहाय औ जाय सुबुंफोरा आबाद मावनानै जिउखुङो बिथांमोना ओ गावसोरनि न'खरनि जि गोनांथि जानाय ओ जानायखौ सुुफुंनायजों लोगोसे जि आबादनि बांद्राय मावनानै मोननाय बेखौ फाननानै बिथांमोना रां खामायो आरो।
औ औ।
बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलावहाय दायो बांसिनै ओ रन्जित माइआबो गोबां रोखोमनि दं नालाय रै जेरै रनजित माइ। बावा माइ बिदिनो ओ जोसा माइ। बेबायदि गोबां रोखोमनि माइखौ नुनो मोननाय जायो आरो दा बेफोरनि गेजेराव जोंनि ओनसोलावहाय ओ रन्जितनि जि ओ माइ। बेखौनो बांसिन मावनानै आबाद दिखांनाय नुयो आरो गोबां आबादारिफ्राय बेखौ फान्नानै ओ रां आरजियो आरो आरो नखरनि जि एसे एनै गोनां जा जानाय बेखौ सुफुंनाय नुनो मोनो आरो दा औ। नोंथांनि ओनसोलावहाय मा रोखोमनि आबाद मावनाय जायो? बा मा माइ मावनाय जायो आरो बेखौ फोरमायना
ओ जोंथिंथ' रोखोम रोखोमनि बिदिनो बेलेग बेलेग आबाद मावो जेरै जोंथिं मैगं थाइगंल' गाया ओरै फानलुबो गायो बिदिनो बागानफोरबो मावो मानसि फोरा जेरै साफात बागान रबार बागान गय बागान बिदिबो गायना लायो। बेजोंनो आरो बिसोरो इनकाम बा रां खामायो मासे मास
औ। नंगौ नोंथां। दा नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिब्ला ओ माइनि अनगायैबो गोबां आबाद मावनानै फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनदों आर ना नोंथां। जेरै बानलु बायदि रोखोमनि जोगोनार बा मैगं थाइगं आरो बेजों लोगोसेनो औ। ओ फालांगि होननानै बुङोब्ला जोङो जिब जुनारनि फालांगि खालामनाय नुनो मोनो आरो। जेरै जोंहा दा ओ आसामाव बिदिनो गोबां ओ हारि माहारिनि सुबुं फोरा थायो हिसाबै बिथांमोननि जि जानाय आदार जामुं बे जामुंफोरखौबो जोङो गुबुन गुबुन जानाय नुनो मोनो। जेरै जोंनि बर'फोरनि बाथ्राखौनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओ बर'फोरा अमा बांसिनै स्पेसि बुंनो थाङोब्ला अमा बेदर जानानै मोजां मोनो बेंखायनो जोंनि ओ ओनसोलावहाय माने अमानि जि जुन फालांगि बे फालांगिखौबो जोङो गोबां सोलिनायखौ नुनो मोनो आरो आरो थिग बेबायदिनो औ ओ बोरमानि फालांगि आरो दाउ हांसो बायदि रोखोम जिब जुनारनि फालांगि खालामनायखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो आरो।
औ औ।
औ। ओ दा नोंथाङा एसे जोंनि हादरारि बिथिङाव नायनो थाङोब्ला गुबुन हादरनिफ्राय जोङो मा मा लाबोनाय बा मा मा जोङो लाबोनानै फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो बे खौ एसे फोर मिथिनो हागोन नामा बिदिब्ला?
ओ बुंफिननो हागोन नामा नोंथां प्रस्न'खौ आं खोनायाखै माने मोजाङै।
अ जेनेबा जोंनि भारत हादरावथ' माखासे जोङो भारत हा दरनिफ्रायबो गोबां मुवा बेसाद गुबुन हादराव दैथायहरो नालाय?
औ।
थिग बेबायदिनो माने जोङो जोंनि नांगौसेबांखौ जों गावनो दिहुननो लानो हाया हिसाबै जोङो गुबुन हादरनिफ्राय ओ मा मा गोनां बेसादफोरखौ जेनेबा जोङो इम्पर्ट खालामो बे बा जोङो बाहेरनिफ्राय ला बोयो बिनि बागै एसे बुंथिनो हागोन नामा नोंथाङा?
आङो मोननैसो बुंनो नाजानोसै नोंथां। दा नोंथांनि सोंनायनि प्रस्न'नि उत्तरखौहाय।
औ।
ओ आङो बे जोंनि आसामनिखौनो बुंग्रोनोसै बुंनाया। उम दा नोंथाङा जे होनदों ओ इम्पर्ट खालामोबा बिदिनो एक्सपर्ट बा बिदिनो हरनाय साप्लाय बेखौ आं बुंनो नाजानोसै।
औ।
ओ जोंनि आसामावहाय ओ सत्तुर पारसेन्ट ओ साफातनि आबाद मावनाय जायो नालाय बांसिनानो? आरो बे सापातनि दिडिमान्डआ जोबनो रोङा अल माने अल अभार दुनिया बा इण्डियाखौनो होनदो उम बा बेलेग बेलेग देसावबो जोंनि आसामनिफ्राय सापातखौनो बांसिन साप्लाय हरनाय जायो बुंसै आं।
औ नंगौ नोंथां उम।
नुनो मोनखायो जे ओ सत्तुर पारसेन्टखौनो आबाद मावो आसामनि फ्राय सापातखौ। आरो सापातजों बिदिनो रोखोम रोखोमनि जों माबा बानायना साप्लाय हरनो हायो। ओ जेरै जोङो ग्रिन टि बानायनो हायो बिदिनो अर्गेनिक टि, ब्लु टि, रेड टि आरो गोबां गोबां रोखोमनि थि बानै बानायो जोङो।
औ।
बिराद मानसिफोरा लोङो। बेफोरो अर्गेनिक जाहैबाय नालाय? आरो आसामाथ' ओ साफात बागाननि था खायनानो बांसिन सिनाखि फुरा दुनियावनो आसाम होनब्लाथाय फुरा दुनियानो मिथिखायो जे सापातनि थाखाय फेमास होननानै।
औ नंगौ नोंथां सैथो।
औ दा बिदिनो सापातनि दिडिमान्डआथ' खमायखाया नालाय? ओ आसामनिफ्राय गोबां ओ साप्लाइ बा एक्सपर्ट खालामहरनाय जायो ओ बेलेग बेलेग स्टेटाव बा बेलेग बेलेग देसावनो हरो बिदिनो आरो गोबां फेक्टरिबो दं सापातनि जेरै जों नुनो मोनगोन अर्गेनिक फेक्टरि बा बिदिनो प्राइभेट फेक्टरिबो मानसिफोरा ओ लुयो। ओ ओ रां खामायनो
औ औ नंगौ नोंथां सैथो।
ओ सरखारि माने ओ बिदिनो सरखारनि लुनायबो दं फेक्टरि बा बिदिनो सापातनि प्रडाक्सन खालामग्रा
औ
बेयाव बिसोरो ओ मानसिफोरा सापातखौ साप्लाय हरसिगोन साप्लाय हरनानै बे फेक्ट'रियाव बिदिनो रोखोम रोखोम मावसिगोन मावनानैसो ओमफाय बिदि एक्सपर्ट बा साप्लाय हरसिगोन आरो। प्रसेसआथ' बिजिमोन औ। औ नोंथां।
औ जोंनि बर' माहारियावबो माने ओ फालांगिनि सायाव गों जों गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय नङा होमब्ला जोंनि गोदोनि बर' सुबुंफोरा ओ मैहुर खालामनानै बा बेबायदिनो बायदि रोखोमनि आबाद माव खस्थ' खालामनानै जोङो जाबोनायखौ नुनो मोनसैमोन खिन्थु सम आरो मुगाजों जौगानायजों लोगोसे थासारियाबो सोलायबोबाय जोंनि जिउ खुंनाय राहायाबो सोलायबोनायजों लोगोसे जों दा जोंनि बर'नि गोबां सुबुंफोरखौबो जों ओ फालांगियाव नांथाबनायखौ नुनो मोनसै आरो। दा बिदिन्थि हिसाबै जोंनि सिम्पोलखौनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि गोबां बर' आइजोफोरखौ मैगं थाइगं फाननाय जों बाजारफ्राव लोगो मोनसै बिथांमोननिफ्राय जोङो बाज मैगं थाइगं बायनो मोनो। बा जों गुबुन गुबुन जायगाफ्राव गिदिर गिदिर टाउन नोगोराव थांब्लाबो जोङो जोंनि बर' आइजोफोरखौ फालांगियाव नांथाबनानै थानाय बा मैगं मैला फाननानै गाव गावनि जिउखौ खुंनायखौ जों नुनो मोनो आरो। नङा होमबा नोंथां औ ओं औ गुवाहाटि बायदि नोगोर जोङो सिगां औ औ नोंथां खोनादों। हेलौ
दाव हांसो उम बेफोर रोखोम रोखोमनि आबाद ओ माबा फालांगि खौबो जोङो नुनो मोनो। बिदिनो टाउन सहरफोराव उम उम आरो मैगं थाइगंखौथ' आरो मैगं थाइगंखौथ' नुनोनो मोनखायो बिराद खमन आरो बेनि फालांगिया। जोंना न'खराव बय बो मैगं थाइगं जानो आन्थाथ' गायखायो नालाय आरो बे ओम ओम। बे आग्लायनायखौ टाउन सहरावनो फानहैयो जाहैबाय।
औ
दा नोंथाङा माबाफोर बुंनो नागिरदोंमोन खोमा?
औ बुंनो थाङोब्ला बेनोसै नोंथाङानो फ्राय बुंखाबायानो मोजाङैनो बेनो दा गोदोनिफ्राय जोंनि बर'फ्राबो माने गोबां फालांगियाव नांथाबनानै गाव गावनि जिउखौ खुंनायखौ नुनो मोनसै दि आरो दा नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय
औ आंबो नोंथां आंबो नोंथांनिफ्राय गोबां सोलोंथि लानो हाबाय दायो नोंथां ओ जि फोरमायदोमोन दा बे ससेयावनो दोनथनाय जासिगोनखोमा नोंथां
औ दे जागोन दे नोंथां